नमस्कार अ खोनादों ना?
खोनादों।
अ दे दे मोजां दों ना?
औ मोजाङैनो दङ।
ए ओमफ्राय बोथोरफोरा माबायदि दासान्दि?
बोथोराथ' बिदिनो ज दा दैज्लां बोथोर नालाय। अखा हालाय सानदुं दुंलाय बेबायाददिनो सोलिगासिनो दं आरो।
उम अब्ला हामबाय होनदों नोंथांखौ बे समाव नोंथांदों मोनसे बिसयनि सायाव गुसुङै सावरायहोनो सानदों बे समाव नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आं दासान्दि ओरैनो फ्रिनो दं सावरायजागोन।
दे होमबा जोङो बे समाव मोनसे बिखय लानो, मबाइल फन मबाइलनि फननि सायाव जोङो गुसुङै सावरायनो
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
अब्ला नोंथाङा मबाइल फननि बागै फंनैसो गुसुङै बाबो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन बुंनो हागोन नोंथां जेरैहाय जोंहा मबाइल होनना बुङोबाथ' जों बे मबाइलखौ गासैबो मिथिगौ। मबाइला जोंनि जिउआव माबायदि जायगा आवग्रिनानै दङ बेनि ओंथिखौथ' गासैबो मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोंहा ओ मबाइलजों जों दासान्दि बा आथिखालनि मुगायाव गासैबो खामानिखौनो मावजायो जेरैहाय जों मबाइलजों सोरखौबा खबर लानाय बा मबाइलजों माबा मोनसे जेन'बा साख्रि बाख्रिनिबो जबनि मबा मोनसे नटिफिकेसन नुनाय बेबायदिनो जों
उम उम उम
फाय लानो बाहायनाय बायदि रोखोम खोमाव जों मबाइलावनो मोनजोबनो हायो आरो बिदिनो मबाइला थ' आथिखालनि मुगानिसो नाथाय गोदो जोंहा मबाइल गैयामोन अब्लाबो गोदोनि समा गुबुनमोन नाथाय नाथाय आथिखालनि समा जोबोर गुबुन जाबाय जेरैहाय मबाइलजों ओ जेरै बायदिसिना नुफेरै जायगा बा खोनाफेरै जायगा बेफोरखौ जों नुनो मोनो बा नायनो हायो आरो म मबाइलनि गेजेरजों जोङो सोलोंथाइखौबो लानो हायो जेरैहाय बायदिसिना इन्टारभिउनि थाखाय जों बे मबाइलाव नायनानैबो फरायनो हायो बा सोलोंनो हायो आरो बिदिनो बुंनो थाङोबा ब्लानो जोंथ' ओ मबाइलजों जोंनि न'खरनि बा जोंनि न'खरनि आलासि दुमसि बेफोरखौबो खबर लानो हायो गुबुन जायगाफोराव साख्रि मावनाय बा खामानि मावनो थाहैनाय सुबुंफोरखौ खौरां लानो हायो एबा भिडिअ कलिंनि गेजेरजों बिसोरखौ जों नायहरनो हायो आरो बिदिनो जुदि नोंथाङाबो मबाइलनि सोमोन्दै आरो माबाफोर फोरमायनोब्ला फोरमायजागोन नोंथां
अह हागोन फंनैसो हागोन आंबो मानो होमबा इमान बेबायदि गोथौयै आंहाबो मोनदांसनाय बेबायदि आंहाबो एक्सपिरियेन्सफोर गैया अब्लाबो नोंथांजों बिनि सायाव बिनि बागै फंनैसोबाबो सावरायलायनो हागोन
औ नंगौ
नंगौ थारैनो नोंथाङा दायो जिफोर बाथ्राखौ बुंलांबाय बेफोर बुहुत नंगौ थार खोथा मानो होनबा सिगाङाव जोङो जोङो नुनो मोनोमोन जे मा होनो सोरबा सासे मानसिखौ लोगो हमनोब्लाबो मा सानदुं अखाबाबो मा होनो थाबायलांनो गोनां आरो बेबायदि साइ साइकेल सालायनानै गोजान लामाबाबो मा थांनो गोनां जायोमोन ने आरो सिगांनि समाव जों बेखौ नुनोमोन जे मा होनो गोजान गोजान जायगायाव जुदि
औ
मा होनो बाथ्राफोर जुदि खोन्थाहरनो गोनां जायोबा मा खालामनो गोनांमोन लाइजाम लिर नानैसो हरनो गोनां जायोमोन
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
नाथाय दानि दिनाव जोङो जों नुनो मोनो जे मा होनो माखासे समफोरफोरखौो जोङो मा मबाइलनि गेजेरजों खामानिफोरखौ मावनानै आरो आग्लायनाय समफोरखौ जोङो मोनसे बेसेन गोसा खामानियावबो जोङो बाहायनो हायो
औ नंगौ
जेरै बेबायदिनो मा होनो बर्थमाननि दिनाव अनलाइन पे खालामनाय सोरनोबा फैसा हरनाय आरो बेबायदिनो गुबुन जायगायाव गुबुन स्टेटाव खामानि मावबाय थादों बेनोबो बेबायदि जोङो अनलाइनाव जोङो फैसा हरनो हायो बुहुद जोंहा समा आग्लायो
औ नंगौ
आरो गोबां समखौनो जोङो मोनसे बेसेन गोसा खामानियाव जोङो बाहायनानै आरो जिउआव जोङो मा होनो मुलाम्फा गोनां बेबायदि जोङो खामानिफोरखौ मावनानै जोङो बांसिन बांसिननिख्रुइ बांसिन जों मा जिउआव आरजिलांनोबो हायो।
औ नंगौ
आरो बिनि अनगायैबो जोङो नुनो मोनो जे मा होनो मबाइला जोंनि थाखाय मा होनो जायफोरा मिडिल क्लास बेफोरनि थाखाय बहुद मा होनो हेफाजाब खालामो मानो होनबा गोबाङानो बेबायदि अनलाइन क्लास लानायफोरनि गेजेरजोंना जिउआव मोनसे मोजां बेबायदि गियानफोरखौ बुथुमनानै मा होनो उथ्रिसारलांनाय बेखौबो जों नुनो मोनो।
आ नगौ
आरो बेबायदिनो मोजां मोजां माबाफोरा एक्सपार्टसफोरा मा होनो फोरोंगिरिफोरखौ जोङो मा अनलाइनाव बेबायदि क्लास लानायफोरखौ नुयो आरो जोङो बेफोर क्लासखौ मा खालामनो हायो जोङो स्कुलाव थांनायनि अनगायैबो जोङो न'आव थानानै आरो बेबायदि समफोरफोरखौ बाहायनानै मोजां खामानियाव बाहायनानै जोङो बेबायदि स्कुलाव मोननायनिख्रुइबो आरो बांसिन बेबायदि गियानफोरखौ जोङो मबाइलफोरनिफ्रायबो बुथुमनो हायो।
औ नंगौ।
नाथाय आथिखालाव जों बेखौबो नुनो मोनो जे मबाइलनि गेजेरजों गोबां बेबायदि मानसिनि जिउआव एबा न'खरफोराव आरो खहा जानायखौबो जों नुनो मोना नंगौ नना नङा? जेरै सिगाङाव जों नुनो मोनोमोन न'खर मोनसेयाव ओंखाम जानोबा देक्सआव गासैबो गासिबो दाइनिं टेबोलफोराव ज'यै जायोमोन आरो बेबायदिनो खामफ्लायफोराव जनानैबाबो गासिबो ज'यै बेबायदि बिमा बिफा बेबायदि गथ' गथाय फाय बिबै बिबुदों ज' ओंखाम जानायफोरखौ जों नुनो मोनोमोन
औ नंगौ
नाथाय दानिया मबाइल हायनायनिफ्राय मा खामजाबाबो गावबाागाव रुमाव लांनानै बेबायदि मबाइल नायै नायै ओंखाम जानायफोरखौ नुयो। आरो बेबायदि गोबां न'खरफोरावनो जोङो नुयो लोगोफोरनि गेजेरावबो नुयो जों महाबा जुदि बेरायहैयोबा माबा मोनसे जुदि बेसे बेसेन गोसा बेबायदि बाथ्राफोरखौ सावरायायोबा जों मा नुनो मोनो गाससिबो गाव गाव गावबागाव मबाइलाव माने मुखुब जानानै थानायखौ जों नुनो मोनो आरो माखासे बेबायदि न'फोरावबो मा होनो गोदोनि बायदि मोनाबिलि सम फोराव ज' जिरायनानै बेबायदिनो सल'बाथाफोरखौ साव रायनानै एबा माबा मोनसे बेसेन गोसा खोथाफोरखौ रायज्लायनानै सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे न'खराव रंजानाय गोसोआव आनन्द मिनिनायफोरखौ माने गोजान जालांनायखौ जोंङो नुनो मोनो
औ
मानो होनबा गासिबो मबाइलाव माने गावबा गाव गाससिनिबो आखायाव मोनसे मोनसे मबाइल थाजोबो आरो गावबा गाव गोसो बायदि गोसोफोरखौ मा मबाइलाव होनानै बेबायदि मोनसे न'खराव मा होनो रिलेसनसिपफोरा मा होनो रायलायनायफोरा बाथ्राफोरा बेबायदि खौसेथिफोरा मा गोजान जालांनायखौबो जोंङो नुनो मोनो।
औ नंगौ
आरो बिनि अनगायैबो जों नुनो मोनबाबो जेब्ला जोंङो न'खरफोरनि गोबां न'खरफोरखौ जों नुनो मोनो मबाइलफोरखो मा होनो सम जायै गथ'फोरनि आखाइायावबो जों हेगारनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ
जेरै मा होनो बिमा बिफाफोरा खामानि मावनो थाखाय गथ'फोरनि खुद्रिनाय आरो गथ'फोरनि गाबनायफोरखौ बुरखायनो थाखाय मा खालामो स्मार्ट फनखौ माने बिसोरनि आखायाव होनानै बिसोरनो कार्टुन खिथिनानै बिसोरनो बेबायदि माबा मोनसे मोसानाय मा होनो कमेडिफोरखौ खिथिनानै मा सम दिहुननानैबाबो बिमा बिफाखो जोंङो मा नुनो मोनो खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ नंगौ
नाथाय जों खोनानो मोनो जे जुदि उन्दै बै बिनिफ्रायनो गथ'फोरनो जुदि मबाइलफोरजों जुदि मा होनो गथ'फोरखो सम बारहैयोबा माखासे बेबायदि एक्सपार्टफोरा होनो जे मा होनो गथ' गोबां गथ'फोरानो मा होनो सम बायदि खोथा बाथ्रा रायलायनो रोङि आरो मा होनो स्पस्त'यै फ्लुेन्सलि माने माबाफोरखौ सोदोबफोरखौ होननो रोङि जाबोदों बेबायदि बा ट्राकफोरखौबो जों नुनो मोनो।
औ नंगौ
आरो जुदि जोंङो मा होनो स्मार्ट फन एबा फनखौ जुदि जोंङो बाहायनो रोङाबा जोंनि जिउआव मा होनो गोबां बेबायदि सम फोराबो नस्थ' जालाङो जेरै जोंङो सानो जे मा होनो जों सानो आरो दस मिनिट नायनोसै आरो दसेल' नायनोसै आरो पास मिनिटल' नायसै होननानो होननानो जोंङो मा मब्ला एक घन्टा थाङो मब्ला देर घन्टा थाङो मब्ला बेला मोनसे थाङो जों हमनानै मोनहालायलाङा
औ औ नंगौ नंगौ
दा बेबायदियैनो जोंङो मबाइल फनखो बाहायनायनि गेजेरजों मा होनो खहाखौबो मोननो हायो आरो मुलाम्फाखौबो मोननो हायो। नाथाय जोंङो मोजां खामानियाव बाहायनाय बाहायोब्ला मबाइला जोंनि थाखाय बुहुत मुलाम्फा होयो जुदि मा होननो मोनदेरनायफोर दोङो फन फोरनि गेजेरजोंबो
औ औ नंगौ
बेनिखायनो आरो नोंथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंनोबाय मोजां बाथ्राफोरखौ बुंबाय आरो आंबो मोनसे मोजां बेबायदि अबिगथाफोरखौ मोननो हाबाय बेनिखायनो नोंथां गाहामबाय होनदों मानो होनबा जोंहा समाबो जाबोबाय ने।
औ नोंगौ।
ओ जोंहा समाबो जाबोबाय अब्ला नोंथांदों बेबायदि खोथा बाथ्रा सावरायनो मोन नानै गोजोननाय थाबाय रंजानाय थाबाय आरो आं मिथियै बेबायदि अबे खथाफोरखोबो गोथौ बाथ्राफोर गोबां नोंनिफ्राय मिथि मोननायखाय नोंथांखो हाजासे हामबाय होनबाय अब्ला बे समाव जोङो दोनथ'नोसै नामा ने?
औ नोंथां नोंथाङाबो आंनो मोनथियै बाथ्रा फोरखौ फोरमायबाय गोजोननाय थाबाय।
ओ उम उम उम। दे हामबायसै।